नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय दे नोंथां
औ औ एसे गोसा गोसा रायलायलाय नोंथाङा खोनायाखै नोंथांनि रायलायनायखौ
अ दे नोंथाङा खोनाबायना नोंथाङा खोनाबायना औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय औ होनबा जों दा बिफां लाइफां आयदानि सायाव सावरायनो नामा
औ औ सावरायनोसै
औ ओ नोंथां नोंथाङा दे बिदिबा बुंग्रोदो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोदो
औ औ जागोन नोंथां जोंना बिफां लाइफां होनोबा जोंहा ओ गोबां ओ माने बिफां लाइफांनि सायावनो जोंहा थांनानै दं आरो नङा होमबा नोंथां औ औ जोंहा बे बिफां लाइफांनि सायावनो थांनानै दङ ओ जेरै बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोनाय जेरै ओ जेरै थाइजौ खान्थाल ओ बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा ओ बिफां लाइफांआ जाबाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंनि फिथाइ जाग्रा बिफां लाइफां आरो फिथाइ जायै बिफां लाइफां आरो मान लाग्रा बिफां लाइफां आरो ओ गाहाय थाखोनि बिफां लाइफां ओ जेरै फिथाइ जाग्रा बिफां ओ फिथाइ जाग्रा बिफां लाइफांफोरा जाहैबाय थाइजौ खान्थाल नारें खेजुर थायसुरि ओ नारेंखल बायदि बायदिफ्रा फिथाइ जाग्रा बिफां आरो गोबां रोखोमनि आफेल आंगुर बिफांफोर दंबावो आरो लोगोसे फिथाइजायै बिफांफोरा जाहैबाय सोम सोमलि आरो नेरसिं आरो लाइ दलर साल सिगुन गाम्बारि बेफोरो जाहैबाय फिथाइ जायि बिफां आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंहा बिफांफोरखौ ओ गोबां ओ खामानिफ्रावहाय जोङो बाहायनो हायो आरोना ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बिफांफोरनि गेजेरजोंनो उम जेरैबायदि दानि बिसिना फालें टेबोल सियार आरांगा बेरेंसि बायदि बायदिबो। जोङो दंफां लाइफांनि गेजेरजों बानायनानै लानो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ। न' बां लुनायफोराव नांगौ जानाय थपथा बाथाम बायदि बायदिफोरखौ जोङो। गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ हानानै जोङो ओ बेफोराव नांगौ जानाय बायदियाव जोङो बाहायोमोन आरो, नङा होमबा नोंथां? औ। ओ बेफोर जो नांगौ जानायाव बाहायोमोन ओ जोङो थिं दोनायाव बाहायो। आरो दङ ओ खेमसियाव बाहायो जोंहा गोबां बिफां लाइफां बिदिनो ओ नांगौ जानाय दर्जानि सौख दर्जा बायदिफोरखौ जोङो खोरखोनि सौखाद बेफोरखौ जोङो दंफांजोंनो मोनजोबोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङाबो दायो माने नोंथांनि ओ एरियायावहाय एबा ओनसोलावहाय। दंफांनिजों बानायनाय माबायदि मुवा बेसादफोर बानायनानै ओ सोलियो एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
जोंनि ओनसोलाव दंफांजों बानायनाय मुवा बेसाद होनोब्लाथाय। बे आरांगा आरांगा जिरायग्रा मासि जायखौ सेयार होननानै बुङो बेफोरनो आरो। आरो बेजों लोगोसे ओ फरायनायाव सिमा बोनो थाखाय मोनसे स्केल होनानैबो बानायो।
औ औ
बे बिफां जोङो न'बो लुनाय जायो। खिरखि दर्जा बेफोरखौनो बानायनाय जायो आरो। आरो नांगोलबो बानायनाय जायो दंफांजों जाय। खौ सालेवनायाव बे नांगोलखौ बानायनाय जायो दांजोंनो उवाल बानायनाय जायो गाहेन बानायनाय जायो। जेरावनाखि अन सौनानै बर' हारिया फिथा सौनानै जायो। बेफोरबायदि उवाल गायहेनफोरखौ बाहाय। बानायनाय जायो आरो बे दंफांजोंनो आरो बे बेफोर दंफांनिफ्रायनो माखासे दामजुफोरबो बानायनाय जायो आरो। सेरजा सि सिजौ बिफांनिफ्राय सेरजा बानायनाय जायो खान्थाल बिफांजोंबो सेरजा बानायनाय जायो बे गाम्बारि बिफांफोरजोंनिफ्रायबो सेरजा बानायनाय जायो आ बेबायदि दामग्रा देग्राखौ बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जेेजेंगा होनो बेफोरखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरबायदि दामग्रा दु देग्रा माखासे खामफोरखौबो बानायनाय जायो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बिफां लाइफांनिफ्रायनो बिफांनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो बानायनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो गोनां खामानियाव बिफाङा जोंनि थाखाय बानजाय नाङारि बिफां
औ औ बिफां लाइफांनि जाबाय बिफां लाइफाङा जाबाय जोंनो हां होग्रा औ नोंगौ बिफां लाइफां बिफाङा जोंनो जाहैबाय हां होग्रा हां लाग्रा बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेन मोनो एबा बिफां लाइफां थानायखायसो जोङो थांनानै थादों आरो नङा होमबा नोंथां औ औ जोंहा बिफां लाइफांखौ माने औ बिफां लाइफांखौ जोंहा गोबां रोखोमनि फोजोबस्रांगासिनो दङ दानि बेलायावहाय जोङो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ औ नंगौ
जोंहा गोबां गिदिर गिदिर न' बांलुनो थाखाय जोंहा एबा लामा सामा बानायनो थाखाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां दानफायनांगौ जायो। बिनिफ्राय जोंहा ज गोबां खहा जायो आरो बिफां लाइफां आरो बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानबाय थायोब्ला एबा फोजोब्रांबाय थायोब्ला जोंहा बुहुमा दुंहावनाय जोंनो मे खामलाबजोबनो नागिरनाय बायदि एबा गरमनि बिबाङा गोबां जाबोनायखौ जोङो हमनो हायो आरो एबा मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ नोंथाङाबो होनबा एसे फंनैसो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो
बिफां बे बिफां लाइफां बिफांनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन जोंनि माने जिब जिबिनि नांगौ जानाय अक्सिजेन गेसखौ मोनो आरो जों माने माखासे बारहावानि नाङि गेसफोरखौ बे बिफां लाइफाङानो जागारो आरो सोबनानै लाङो आरो जेरै ओ कार्बन डाइ अक्साइड नाथाय आथिखालाव बे बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि थाखायनो जिब जुनारा हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइडफोरा एबा इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बांबोनानै माखासे बिस गोनां जाहोबाय बारखौ आरो कार्बनडाइ अक्साइद बारनायनि थाखाय जा बुहुमनां दुंखांनायाबो बारा बारा जाबोगासिनो दङ आरो बिफां हादोरफोरा जौगाखांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोर दानफायनायनि थाखाय माखासे बालाहामाफोराबो एरनोसो नागिरबाय बेफोरबायदि बुहुमनां दुंखावनाय बालाहामा जानाय बेफोरो अरनबारि फोजोबस्रांनायनि थाखायनो जादों आरो। जाय अरनबारिया बिफां लाइफांजोंसो मोनसे आबुं अरं अरनबारि जायो नाथाय बेखौ ओ सुबुं माहारिया फोजोबस्रांनो नागिरबाय आरो जायनि थाखाय बुहुमना दुंखांनाय आरो ओ माखासे गेस बिस गोनां गेसफोरा बाराव ओ हाबफै हाबबाय आरो जमा जानानै थाबाय
औ नंगौ नोंथां।
आरो बे ओ बिफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनो एबा संरैखा खालामनोबा जोङो मा मा खालामनांगोन? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां ओ दानायखौ खम खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां दाननायखौ ओ संरैखा खालामनायजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां गायनांगोन। नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा गोबां ओ बिदिनो बिदिन्थि दंबावो जेरावहाय जोङो बिफां लाइफांखौथ' जोङो गायखानांगोनानो बेखौ जोङो गायनायखौ रैखा खालामनो एबा जिब जुनारनिफ्राय संरैखा खालामनो थाखाय जोंनो ओ बिनि सायावहाय बेरा माने बेरा एबा ओ औवानि बेरा दुमनानै जोङो एबा मुस्रिनि बेरा सोरगिदिं बेंखननानै जोङो बेखौहाय जोथोन लानांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां औ बेनि सोमोन्दै हायोबा जोङो बेनि ओ गुदियावहाय जोङो मोजाङै एबा मोजाङै फोथांनो थाखाय जोङो हासार एबा हासार होनो हायो। हासार एबा बायदि रोखोमनि गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो होनो हायो औ गोबोर खिहासार बायदिफोरखौ जोङो होनो हायो। लोगोसेयैनो जोंहा ओ जेरै
नांगौ जानाय समाव दै जगायनानै होनांगौ नांगौ जानाय समाव दैबो जगायनानै होनांगोन बेफोरबायदि
बि गिदिर गिदिर बायदिसिना न' बांलुनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ ओ दानफायालासिनो जोङो जाव खुनानै ओ बेलेग दाबसे जायगाफोरावहाय जोङो गायनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां बेनि थाखाय टेक्न'ल'जिबो फैबाय गायस्लायनो थाखाय
आरो जोंहा गोबां ओ बिदिन्थि होनो हबावो बेफोरनि सोमोन्दै बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां गायखानांगौ आरो बिफां लाइफां फांसे गायोब्ला जोङो फांनै गायनांगौ होननाय दंखायो। ओ बिफां लाइफांनिसो जोङो थांनानै दं आरो। लोगोसेयैनो जोंना बे बिफां बर'फोरनि बेलायावहाय जोङो बिफां लाइफां गायनायनिबो मोनसे सान हिसाबै जोङो बानायनानै लादों आरो ओ जेरै होनोब्ला जोंना बे साना जादों होनबा जोंनिया बा जुन बा जुनखौ जोङो बिफां लाइफां गायनायनि सान होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां ओ बेयावहाय जोङो जायखौ जोङो आबहावा सान होननानै बुङो बेयावहाय जोङो गासिबो सुबुंफ्रानो सासेयाव फांथाम फांब्रै एबा फांबासिमहालागै जोङो बिफां गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथांमोननियाव दा दायो बिफां लाइफांनि जोबस्रांलांनायनि बेलायावहाय एसे खोन्थानानै होदों नोंथाङा माबायदियै जोबस्रांलांदों बिफांफोरा
बिफां लाइफां होनोबा जोबस्रांलांनाया जोंहा माखासे गिदिर गिदिर बिफां जेरै सिसु सिगुन बेफोरो ओ खमायलांनो हमबाय। उम जेरै औ दैबानाजोंबो माखासे दैमा सेराव थानाय बिफां लाइफांफ्रा दैबानानि जाउनावबो खुरखानानै गुबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोद गोदान लामा बानायनायफोराव बेफोर दानफायनांगौ जानानै फैबाय। बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय। ओ आबाद मावनो थाखाय। थाखायबो माखासे बिफां सायहा जायो होननानै माखासे बिफां लाइफांखौ दानफायनाय जादों आरो। बेबादिनो ओ गोदान दारिमिन लुनो थाखायबो फेक्टरि दारिमिन लुनो थाखायबो माखासे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै। ओ माखासे फेक्टरि दारिमिन एबा ओ फार्मफोर बानायनाय जादों आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरा खमायबोनो हमबाय आरो।
ओ दे होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों। बिफां लाफांनि सोमोन्दै बेबायदि खोथा सा सावरायनो मोननानै।
औ औ दे नोंथां दिनै औ दिनैनि सावरायनायखौ दिनैनि आयदानि सायाव। सावरायनायखौ बेखिनियावनो
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।